खोनाबायना औ
औ औ खानादों औ माने दिनै दिनै जोङो हाबानि सोमोन्दै रायलायनो सानदों आरो ना
हाबा माने जोंफोरो बुंनो सानोबा माने जोंनि गोथार जुलि आरोना बे गोथार जुलियाव जोङो सासे ह सासे हौवा सासे हिनजाव सानै सानैजों माने गोरोबलायनानै जोङो मोनसे गोथार जुलि खालामनो हायो आरो ना माने बे ओ माने बे गोथार जुलिया माने जोंनि जिबोन बेयो माने मोनसे बुहुत इम्परटेन्ट जाथाय आरोना जायखौ लानानै जोंफोरो माने जों हौवा हिन्जाव माने गोदान जिबन गोदान नखर जोङो दानो हायो।
ओम
नोंथाङा हाबानि बारै एसे फोरमायो मा मिथियो बुंनो हागोन नामा? हेल
औ खोनाबायना?
औ खोनादों।
औ
अ माने नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा माने हाबानि हाबानि सोमोन्दै माने गोथार जुलिनि सोमोन्दै माने नोंथाङा मा सानो?
औ बेथ जाहैबाय जेनेबा जोंनि समाजाव मोनसे गोनां बाहागो जाना थाबाय होमबा माने बयबो हाब जायो बिदिनो
इनि जायो आरो मानसिफोरा हाबा सोरबाबा बि बिदिनो नायनानै जायो सोरबा बा बिदिनो जेनेबा गावजों गाव ओ सायनानै जों फोरा हाबा मोनसेयाव गोबां बिदिनो बायदिस सिना समाजाव नियम थायो नङा होनबा थ दाफ्रोम
नोंथां नोंथां नोंथांनिया नेटवर्कआ बा-बारा एसां मोजां नङा दां माने खोनास्रायाखै आं माने मोजां खोनाया मा‌ होनो मोजां खोनायाखै आरो ना
अ
औ दा खोनाबायने नो
ओम दा खोनाबायना?
औ दा खोनाबाय दा खोनाबाय
बुंदोमोन आङो जे जेनेबा
हेल हेलोव
औ खोनादोंथ आं
औ दे बुंजागोन औ खोनाया
औ मानोबा बिदि मानोबा बिदि जाबाय थादोंथाय
औ माने गेजेर गेजेर माने खोनाया आरो ना औ दा खोनादों दा खोनादों
आं बेखौनो बुंदोंमोन आसार खान्थि थायो आरोना मानसिफोरा बिदिनो हाबा जानायनि गुबुन गुबुन मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनफ्रोमबो बिदि गामियाव बिदि आसार खान्थि नुनो मोनो आरो जायनि गेजेरजों हाबा खानाय जायो सानै मानसिनि गेजेराव आरो नखर मोननैनि गेजेराव बे फोरबायदि रायजबलायनानै मिलायलायनानै बिदि हाबा होयो आरो ओमफाय आं नोंथांनियावनो सोंनोसै जेनेबा बेफोरबायदि नोंथाङाबो नुबोदों जानो हागौ उन्दै समनिफ्रायनो बेफोरबादि खानै खानैनि गेजेराव हाबा बा जाज्लायनाय आरो ना बेनिफ्राय बिथांमोना हाबा जानाय समाव बिदि खायसे हाबानि नियम फोर थायो ना होमबा जा नुबोनाय बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायजागोन नोंथाङा
औ माने नोंथाङा बुंनाय बायदि माने औ आं बुंनो सानदों माने हाबानि नियम हारि नियम खान्थि थायो ना माने बहुद
औ
माने आं बुंनो सानदों आरो ना माने जात्रायावनो माने उन्दै समाव आं बुहुद नुबोदों माने उन्दै समावनो माने मानसि फोर हाबा जायो माने उन्दै स समावथ जोंफोरनि माने बारा एसां मोजां सान सानस्लाबनो हायाना बे समाव हाबा जाबा माने उन्दै समाव बुहुद माने बुहुत जेंना जेंलि माने फैयो आरो ना बुहुत प्रब्लेम फैयो। माने जोंफोरो माने जोंफोर बुजिनांगौ आरो ना माने लाइक जोङो मब्ला टाइमाव हाबा जानांगौ माने जेरैहाय जोंनि गभारमेन्ट जोंनि गभारमेन्ट जोंनि सरखार मावथेबाथ माने जोंफोरो लाइक हिन्जावसाफोरा हिन्जावसाफोरा ओइटिन इयार्स जानांगौ ओमफ्राय हौवासाफोरा टुन्टि टुन्टिवान इयार्स जानांगौ ना अब्लासो माने हाबा जानो हायो माने खिन्थु मानसि खिन्थु माने बुहुत मानसिफ्रानो बे नियमखौ मानिया आरोना माने बुहुत उन्दैयावनो हाबा जायो उन्दैयावनो बिदिनो हाबा जानानै ओमफ्राय बिदिनो उनाव माने मारै है खामायगोन मारै खामायना जागोन मारै खामायना जाया उन्दै टाइमावथ साख्रिबो मोन स्ला म्लाबा ना माने बहुत बहुत प्रब्लेम फैयो। बे हाबा बे हाबाखौ लानानै ओ बेखायनो माने जोंफोर बुजिनांगौ आरोना बे जाबाय मोनसे जाथ्रा पएन्ट। उनाव माने आरो मोनसे प्रब्लेम फैयो माने माने जेनेबा हौवाया हौवाया बहुत गोदोर ओमफ्राय हिनजावा बुहुत उन्दै माने बेबायदिबाबो माने प्रब्लेम फैयो आरोना जोंनि जिबनाव माने बिदिहैजाबा आरो बिदिनो माने बुजिस थाबनाय जाया। हौवाया बहुत गोदोर हौवाया माने माखौबा सानो माने हौवाया माखौबा मोजाङै सानो आरोना माने हिनजावनि थाखाय खिन्थु हिनजावा बुजिस्लाबा हिनजावा बुजिया उन्दैना बेहाथ आरो साननायफोरा बारा एसां मिलाया। बे साननायनि साननाया मिलायिनि थाखाय माने जोंनि जिबनाव बुहुद प्रब्लेम फैयो आरोना माने हाबाखौ आं माने नोंथांनियाव सोंनो सानदों आरो ना माने नोंथाङालायक हाबाखो हाबाख खोला हाबाखौ लानानै मा सानो नोंथांनि जिबनाव?
हाबा गौ इनिफ्राय आरो ओ हाबा जायो मानसिफोरा हाबा जानाय हाबा जायोबा सानैनि गेजेराव बुजिलायनाय थानांगौ आरो ओ इनिफ्रायथ आरो नंगौ जेंना जा जायो सं फोरो जुदि बेफ बेफोरबायदि सोरबाया बुजियो सोरबाया बुजिया बेफोरबायदि जायोबा आरोना ओंखायनो बिदि एसे जेनेबा गोरोबलायनो हानायफोरजों ओ बिथांमोना हाबा जानांगौ आरो। ओ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ खोनायासैला आं नोंथांखौ।